औ हेल' नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्दि
औ नोंथां आंथ' दासान्दि ओरैनो जिरायनानैनो दोनथ'यो
औ नोंथांनिसिम मोनसे माने सोंथि सोंनो सानदोंमोन आं
औ सोंजागोन नोंथां
नोंथाङा जौ सोंनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथाङा आ जौ संनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायोे बर' समाजावहाय
औ
गोदोनिफ्रायायनो
औ
बेफोरबायदि जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि जौनायफोरखौहाय जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन माइरं जोंनि जा लोंनाय समाव बेखौहाय जोङो ओ संनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायादियैनो जोंनि बर' समाजावहाय ओ माथानि जौ बा माइब्रा माइसाफोरनि जौफोरखौ जोङो गुबै संनायखौ नुनो मोनो दा बेफोरबायादियैनो जोंनि बर'फोराहाय जौखौ गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम ओ बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जौ सावनाय होननानै बुङोब्ला जोंनो गिबियावनो एमावखौ नांग्रोगौ जायो। दे एमावखौ हायो जोङो माइरंनिफ्रायनो मोननाय जायो माइरंखौहाय जोङो एमाव बानायनो थाखाय गिबियावनो नांगौ जखानि दैयावहाय सोमनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायादियैनो जोंनो एमाव देनो थाखाय ओ गिबियावनो मोखना बिलाइ बा खान्थाल बिलाइ, रैमालि बिलाइ बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बिलाइफोरखौहाय हाग्रा हाग्रा बंग्रानिफ्राय खाबथिंनानै होनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदियैनो जोङो सोमनानै लानाय माइरंखौहाय माबा मोनसे आइजेंआवहाय दैनिफ्राय बोखांनानै एसे ओ दैखौ ओ रानस्राव खालामनो थाखाय बा दैखौ सर'नो थाखाय दोननायखौ जों नुनो मोनो बेनि ओ उनावहाय जोङो माबा मोनसे उवाल बा दिंखिफोरावहाय जोङो बे सोमनानै दोननाय ओ उम ना माइरंखौहाय थिखोनानैहाय जोङो बेखौ एसे दैयाहाय गोरान जायोब्ला बा सरदनानै थाङोबा खौ देनो थाखाय लाहार-फाहार खालामनाय जायो बेफोरबायदियैनो जोङो बे माइरं हाय देनानै गुन्दै खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ खानानै लानाय जा बिलाइफोर नांगौखिनि बिलाइफोरखौहाय जोङो देग्लिनानै बेजोंहाय गोरोब होनानै लानायखौ जों नुनो मोनो माइरंजोंहाय ओ बेनि उनाव बेवहाय जोङो ओ गुन्दै खालामनानै ओ नांगौ जखानि दैखौ लागायनानै बा दैखौ सास्रो सास्रो खालामनानैहाय जोङो बेखौ लारु महराव फिसा फिसा लारु बादियै एसे थुनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेनि उनावहाय जोङो बे लारुखौहाय ओ मोजाङै ओ जार जाहोनो बा बेखौहाय मोजाङै मैखुन बेरहोनो थाखाय ओ दाला बा सान्द्रि फोरनि माबा मोनसे आइजेंआवहाय सिजोंहाय खोबथेनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे बेवहाय मोजाङै ओ जार जायो बा बेवहाय मोजाङै मैखुना बेरो। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बेफोरबायदि खालामना दोननायनि उनाव ओ थाम सान बा ब्रै साननि उनावहाय बेखौहाय ओ मोजाङै जुदि बियो ओ मोजां जार गोनां जायोबा मैखुन गोनां मैखुन बेरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बोखारनानै सान्दुङाव एसे लामस्रोनानै होनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेनि उनाव हायनो जोङो बेखौहाय मोजाङै रानोब्ला माबा मोनसे आइजेङाव थिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे बेखौहाय जोङो जौ सङोब्ला ओ थाद बिदिनो सातथा आठथा गाहाम होनानैहाय जौखौ बानायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो।
औ।
ओ जोङो गिबियावनो जुमाय संनो थाखाय माइरंखौनो नांग्रोगौ जायो। बे माइरंखौबो जोङो स सुनानै साफायै ओ थिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बा ओ सुनानै लानायखौहाय जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोङो जुमाय संनो थाखाय ओ दोआवहाय दै होनानै बा दै बेखौहाय ग्लब ग्लब गोदौ होनानैहाय माइरंखौ सोनायखौ नुनो मोनो ओ बे खान्थिया जोंनि ओंखाम संनाय बादियानो जायो बेफोरबायदिनो जोङो ओंखाम महरै बानायनानै लानानैहाय बेवहाय बे माइरंखौहाय बा ओंखामखौहाय जोङो माबा मोनसे आइजें बा माबा मोनसे प्लास्टिक बा थालिरफोर नि बिलाइफोरावहाय एरननानै गुसु खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो गुसु जायोब्लाथाय जोङो एमाखौ हाय नांगौ जखानि सिफ्लेनानै बा गुन्दै खालामनानैहाय सोरस्रि सास्रि होनाय खौहाय जों नुनो मोनो मोजाङै जाहाथे नांनानै गोरोबलाङो बेफोरबादियैनो जोङो गुसुयोब्ला बेफोरबायदि एमावखौहाय फोननायनि उनावहाय जोङो बे खौहाय जुमाय महरावहाय मोननो थाखाय बेखौ माबा मोनसे मोनसे खान्था एबा प्लास्टिकफोरावहाय खाथुमनानै दोननायखौ नुनो मोनो दा बेफोरबायदियैनो साननै सानथामनि उनावहाय बियो लोंनो हानाय रोसि महराव जायो जायखौनो जों बुङो जुमाय गिसि होनानैहाय बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि जुमाय गिसिखौहाय गुबुन गुबुन खान्थिफोरजों बानायनानै लोंनायखौहाय जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो जुमाय गिसिनिफ्राय जौ गोरान खालामनायखौ जों नुनो मोनो जायखौनो जोंनि बर'फोरा गुबैयैहाय जौ होननानै बुङो जोङो जौ संनायनिफ्राय जा अफ्रि मोनो बेखौहाय जोङो अमा बोरमाफोरनो हाय होनायखौ जों नुनो मोनो गुबै जोंनि बर' हारियाव हाय अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायाददिहाय
औ
बेफोर अमाफोरनोहाय जोङो बे जौ संनायजों लोगोसे अमानिफ्रायबो जों मुलाम्फा मोनो बेखौ फिसिनानैहाय बेनोहाय जोङो जौ संनायनिफ्राय ओंखारनाय जा अफ्रि बेखौहाय जाहोनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बेफोरबायदिनो जोंनि समाजाव बा जोंनि बर' गामियावहाय जौ संनायखौहाय जों नुनो मोनो जौ संनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां फिथाइ सामथाइफोरनिफ्रायबो जौ संनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि हाय खायफा खायफायाहाय थालिरनिफ्रायबो जौ सङो जौ बानायो बेनि उनावहाय जोङो आमलाय फिथाइनिफ्रायबो जौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो गोबां रोखोम रोखोमनि गुबुन गुबुन जौफोरखौहाय बानायनानै लोंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनि बर' समाजावहाय जौ संनाय खान्थि बा जौ संनायफोराहाय एसे खमायलांनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि समाजाव बा जोंनि बर' गामिफोराबो आथिखालावहाय एसे जौगाखांबोनायखौ जों नुनो मोनदों जौ लोंनानै गोदोनानै थायोब्ला एसे गामिनि थासारिफोरखौहाय जोबोर गाज्रि नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो बा जोंनि गामिफोरावहाय एसे एनैब्लाबो जौ संनाय बा जौ लोंनायफोरा खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां नों नोंथाङाबो जौ संनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ जौ संनायनि बागैथ' बुंनो थांबा नोंथाङानो बुंनानै थांबाय आं एसेबां मि थिया एसेबां नुफेराखैबो जौ संनायखौ थेवबाबो जोंना जौ होनबाथाय जौ गोरान आरो गिसि थायो जौ जौ मा बायदि बानाय बेखौथ' मिथिला जिखुनु जौ संनाया माने जौखौ गोबां बायदि बायदि रोखोमनि संनाय जायो जेरै फिथाइ सामथाइजोंबो बानायनाय जायो। आरो माइरंजों बानायनाय जायो। बेफोरबायदिनो बेखौ आरो गोबाव दिन जिरायनानैबो दोननो हायो सोरबा सयमा खातमा मा बेफोरबायदि सोमना दोननायखौबो माने जेना दोननायखौबो जों नुनो मोनो बे बेफोरबायदिया जोबोद गोथाव जायो होनना खोनानाय मोनदों आरो जोङो।
औ खायफा खायफाया बोसोर से बोसोरनैबो दोननायखौ जों नुनो मोनो औ।
जोंनाथ' जेनेबा बर' गामिफोराव दाबो गोबाङानो जौजोंनो माने न'खर सोलिलांनायखौबो नुनो मोननाय जायो। नाथाय बेफोरबायदि जौ जौ संनाय जों जौ लोंनायजों माने जोंनि माने गामिनि थासारिया गाज्रि जायो। बा फरायनाय गथ' गथाय थायोबा बेफोर जोंनि बारहावाया गुबुंले जायो। बेफोरबायदिनो नोंथाङानो बुंदो।
औ औ। जौ संनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गोदोनि दिनावहाय गोबां रो खोम नुनो मोनोमोन बा गोबां जौजोंनो गोदोनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन। जायनि जाहोनावहाय जोंनि बर' हारिया बा जोंनि बर' समाजा दावगालांनो बा दावगाखांबोनो हायाखैमोन। गोदोनि समावहाय जोङो नुनो मोनोमोन जे जोंनि बर' गामि गफायाव हायजौजोंनो गोरोबनानै थानायखौ बा जौ लोंनानैहाय माबादि जोंनि नखफोरखौहाय ओ ना
औ औ आरो औ जौ लोंनानै बिदिनो ज जोंनि बर' गामिफोराव नांलाय खमलाय बुलायनाय बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां। औ बेफोर जाहोननि थाखायनोथ' आथिखालावहाय जौ लोंनायाहाय जोंनि बर' समाज बा जोंनि गामिफोरफोरावहाय एसे एनैब्लाबो खमायनायखौहाय जों नुनो मोनदों मानो। होननानै बुङोब्लाथ' आथि खालाव गासैबो सोलोंथाइ लानाय एबा सोलोंथाइनि फारसे गोसो बोनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो बुजिनानै मोनो जे जौआ जोंनि देहानि थाखायबो गाज्रि बा न'खर सिफायनाय फोरावबो बे जोंखौ गोख्रों मदद होयो। बेनिखायनो जोङो बे बेफोरबायदि जौ संनायफोरखौहाय एसे एनैब्लाबो खमायनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय गोदोनि दिनावथ' बेफोरबादि बुजिनो गोरोंबा गियान बा सोलोंथाइनि फारसे जे जेबो गोना गोरों गैयामोन बा रोंगौ थि गैयामोन। जायनि जाहोनावहाय जोङो जौफोरखौहाय गावनि जा गोजोननाय बादियै बा गावनि गोसो बादियै लोंनायखौहाय नुनो मोनोमोन। जायनि जाहोनाव गोबां रोखोमनि देहायारि थासारिनि जेंनाफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों। जौ लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जे जौआ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि बे जौखौहाय जोङो नांगौ रोखोमनि लोङोब्लासो जोंनि देहाफोरखौहाय मोजाङै लाखियो। ओ बे
औ आरो साननाय हनायाबो गाज्रि जायो। लोंनानै जागोन औ।
औ औ बेफोरनि थाखायनो जोङो आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि जिउखौहाय बा जौनिफ्राय गोजानाव थानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो जौनि बाहायथिया जोबनानै थाङाखै। खम जानायखौ नुदों थेवब्लाबो एसेबो जोबनानै थाङाखै आरो नों
औ औ बिदिबा नोंथां औ। औ बिदिब्ला दे नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों औ
औ गोजोनथों